हेलौ हो हेलौ नोंथां औ आंना दिनैनि खौराङा मोजाङानो नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो।
औ दालाय मा खालामगासिनो दं।
नै एसे दुब्लियावसो आङो मा होनो खोथिया नायफैदों।
औ आङो नै न' खाथिनि दंफां सायहायाव। जिरायनानै दं आङो।
औ बोथोरा माबायदि दिनैलाय?
बोथोरा जोंथिं बुङोबाथ' दिनै बोथोरा सान्दुङा सान्दुङा गोसायानो जोंनिथिं बोथोरा दिनै सान्दुं गोसा जादों? राव अखा दिनै हराव अखाबो हादोंमोन नोंथांमोनथिंलाय बोथोरा माबायदि
दासान्दिथ' जोंनिथिंबो बेबायदि बिदिनो दसेनो गुदुं जायो दसेनो गुसुबो जायो अखाबो हायो सान्दुंबो गोसा दुंना होयो बिदिनो औ नोंथाङा मा ओ मा मा माइ गायखो देग्लाय
जोंहा देग्लाय बर'आवथ' आयजं हायथा होनो बेखौ गायदों गायनाय माने खोथियाखौ फोबाय खोथियाखौ फोखांनाया जाबाय गोबावानो जाबाय खोथिया फोनाया दा माइ गाय गायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं ट्रेक्टर हालेवहोबाय बिदिनो दा गायनो एसे लाहार फाहार जागासिनो दं नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि नोंसोर गायबाय नामा
औ जोंहाबो दा खोथिया माने जावायगासिनो जोंथिं एसे दै बारा जायो नालाय बेनिखायनो खोथिया खौ जावायग्रोनांगौ जायो जावायखांनायनि उनाव आरो खनसे गाय बावनांगौ जायो माने खननै जायो आरो खामानिया
औ औ
नोंथाङा बेसेसो गायगोन देग्लाय माइखौ
बेसेसो गायगोन माने हा बिगाखौ होनोबाथ' ओरैनो न'आवनो हाया जोंहा सय बिगाल' दंखायो बे सय बिगाखौनो बे खिदिखौनो गोदोनिफ्रायनो गायबोखायो नोंस्रालाय बेसेबांथो गायो
जोंहाबो बिदिनो जि बिगासो दङ ओरैनो न'आव जानो आन्था गायनो गायनाय जायो आरो बांद्रायखौ गाया नोंथाङा इ ओ माइनि बाद ओ माइनि अनगायै आरो माबाफोर आबाद मावो नामा
जोंहा इदि माइनि अनगायैथ' मेसेङाव आबाद मावनाय जायो बेनि आलु आबाद आरो बेसर आबाद बे बेसर आबादखौनो न'आव न'नि थाखाय सोलिनो आन्था गायनाय जायो आरो एसे आलुखौबो न'नि आन्थाखौनो गायो एसे एनै नोंथांमोना सिङाव माबाफोर आबाद मावबावो नामा
जोंहाबो बेबायदिनो आलुआथ' थाखायो बयबो बयबो गायखायो आरो बेफोरबायदिनो बेसर एसे गायो औ
बिदिनो बुङोबाथ' जोंनि बर'फोरा बयबो आलु बेफोरखौ गायखायो जोंनि बर'फोरनि था थाखाय बे नांगौ जाखायो दा बर'फोर मोफ्रोमनिबो न' नखरफोराव नुनोआनो थाङो जोंनिथिंबो बिदि आलु आबाद गायनाय बिदिनो बेसर आबाद गायनाय दालि आरो बिनि अनगायैबो न'फोराव बुङोबा ओरैनो मैगं जानो थाखाय दैलाङाव थाइबें बा भिन्दि बायदिसिना मैगं गायनाय जायो आरो नोंसिनिखैलाय माबायदि सोलियो नोंथां
जोंथिंबो बेबायदिनो दैज्लाङाव मैथा बेफोर भिन्दि थाइबें ओमफ्राय थारुन आरो काक्रेल
औ
आरो गोबां मैगं गायनाय जायो
औ औ
माने न' खराव एसे एसे जानो थाखायबो मानो होनबा दानि जुगाव आरो बांसिन मैगं थाइगंआनो ओ हासार होनाय जाजोब्बाय
औ
फोराव लायनो थांब्लाबो गोबां दाम जाहैबाय बेनिखायनो न'आवनो एसे अरगेनिक मोजाङै बानायनाय मैगंफोरखौ जानो मोजां मोनो बेनिखायनो गायनाय जायो आरो
औ बयनिबो न'खरफोराव इदिनो सानो नोंथांनि खाथिनि खाथि खाला अबा खाथि खाला बाजारफोर दं नामा नोंथां बिनि बागै एसे फोरमायदो
जोंनिथिंथ' बाजार दङ गिदिरानो बाजारा
औ
बेबाय बेयाव मैगं थाइगं ओ बेदर ना आरो गाननाय जोमनाय बिदिनो गय बेफोरबायदिनि फालांगि खालामनाय जायो बे बाजार
औ बिदिनो औ बिदिनो जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मोननो हायो जोंनिथिंबो बिदिनो जोंहानि न'नि से किल'मिटारसो गोजानाव जोंनिथिंबो खाथियावनो हाथाइ दं मोनसे गिदिर हाथाइ जोंबो बेहायनो गाननाय जोमनाय बा मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि बुस्थु बाजार खालामो बिदिनो जोंबो सम सम बेरायनो थांनाय जायो नोंथाङालाय हाथाय हाथायाव थांगोना थाङा
हाथायावथ' थांनाय जायो गेजेर गेजेर मानो होन अब्ला जोङो नांनाय मुवा बेसादफोरखौ बांसिन हाथायावनो मोननाय जायो नालाय
औ
औ बेनिखायनो थांनाय जायो आरो
औ
नोंथाङालाय ओ दासान्दि ओ मा मावगासिनो
आङो दासान्दैथ' न'आव जेबो खामानि मावथ'वाखै दा बयहाबो दैज्लां बोथोर नालाय दैलां बोथोराव बयहाबो माइ गायनाय बा आलि दाननाय बा आलि खोनाय बेफोरबायदि खामानिखौनो दासान्दि आङो मावगासिनो दं ओ नोंथाङालाय आलि दानगोन आरो दाना
दाननांगौ जायो
औ
दाननायजों लोगोसे दा खोथिया ओ फुनायफोरखौ रोगाना होथिंनांगौ जायो
औ औ दासान्दिलाय नोंथाङा मा खालामना थागासिनो दं
आङो दासान्दि ओ नै माइ जावैनायाथ' जाथ'वाखै नालाय बेनिखायनो नै आमथिसुवा ओ जासिगोन नालाय आमथिसुवा जोबबानो बे माइखौबो गायनो सानदों
औ
थ' बिदिनो फिसा फिसौ फालांगि खालामगासिनो फालांगि खालामनायजों लोगोसे न'खरावनो एसे दाउ अमा फिसि नायबो मावगासिनो माने नायनांगौ जायो
औ जोङो एसे ओ माइ गायनायनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजायो
औ ओ जोङो आ दैलां बोथोर नालाय बयहाबो गायो बिनि माइनि बागै एसे खोनथादो दे नोंथां
माइयाथ' दा गोबां रोखोमनि माइ दं आजिखालि नङा होमबा बाहादुर रनजित ओ आरो जोसा माइब्रा आरो गोदान गो दान माइ फैदों बेफोरनि नामखौ आं मोजाङै मि थिजोबा माने
औ औ औ
थिगौ नामा
आं आंबो नों जाखिनि बुंदों रनजित माइब्रा इदि आइजन हायथा बायदिसिना बेफोरखौल' आंबो एसे एनै मिथिगौ आं एमान बिदि गोदान माइ फैनायफोरखौ आंबो मिथिया माइनाव माइ होननायखौ एसे नै मिथिगौ आं बे माइनाव माइ जोंखि फैदों नाम गोदान माइ गोदान बेखौ एसे एनै मिथियो आं माइखौ थ' इदि जाफेरनाय जायाखैबो नालाय आं गायो जोंहा न'आवबो गाय फेरा खै माने बे माइखौ बेखायनो आं बे माइखौ बारा मिथिया नोंथाङा मिथियो नामा नों थांनि मोननिथिं गायदों नामा बे माइखौ
जोंनिथिं बिदि गैया आं नुवाखै
औ
बो बेबायदि गैया माने
औ औ जोंनिथिं दा इयो गोदान फैदों दाबसे दाबसे जायगा अबेबा अबेबा सोरनिबा सोरनिबा न'आव गायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आं नुदों मोजां होननायखौ खोनानायालाय खोनादों दा जोंहा गायनाय जायाखै ओंखायनो आं बारा मिथिथ'वा आरोना नोंथां औ
बोथोरा दासान्दि आबादारिफोरजों हे हेफाजाब होदोना होआखै
जोंनिथिंथ' बिदिनो आबादारिफोर जोंना हाया एसे गोथौ जोंनिथिं माने दैया मोजाङैनो मोनजोब आरो खाथि खाला बान्दो बा दंग' बिदि माने जायगा जायगा दंजोबखायो एखायनो दा बोथोरजों लोगोसे दैखौबो बान्दोफोरनिफ्राय मोनफायो बेनिखायनो दा दैफोरनिबो आंखाल गैया नालाय आबादारिफोरा माने हेफाजाब मोनदों मोजाङै दा ट्रेक्टरफोरजों एवनाय खौ नुनो मोनगासिनो दं आरो नै गायनायखौबो नुबायना आं गोबां जोंथिं गायगासिनोबो दं नोंसिनिथिं दाबो गायजेनासै नामा नोंथां
जोंनि ओ गायजेनबाय साफा सानै
औ
गासिबो गायजोबाखै माने मानो होनब्ला खनसेनो गायो बा दा गायग्राफोरनि आंखाल जायो
औ
ओंखायनो एसे हाफोरखौ फोमोनना दोनजोब्बायानो ओमफाय माइ ओ गायग्रा हिन्जावफोरा एसे खम जानायनि थाखायनो मानसि मोनलायैनि थाखायनो एसे माने स्टेप बाय स्टेप थांनांगौ जायो सोरबा गायग्रोयो सोरबा लास बिनो गायो माइ गायग्रा सुबिदा देहाखौ नायनानैसो गायनाय जायो आरो जोंनिथिं
औ औ नोंथां दोनैनि बे रायलायनायखिनिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै फै नामा नोंथां औ दे